हेलौ औ औ नोंथां बुंलाय। औ नोंथां बुंलाय।
खालामगासिनो
नै दं ओरैनो। नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दं।
औ
आं नोंथांजों मोनसे माबा दावबायनायनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन। रायलायजागोन ना नोंथां?
औ औ जागोन दे लायराय जागोन दे नोंथां।
औ औ नोंथां दावबायनायनि जों मा मा सोलोंनो हायो जों जेनेबा मा मा मिथिनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ औ दावबायनाय जेनेबा जोंहा दावबायनायनि गेजेरजोंथ' जोङो बिदिनो जों दावबायनाय होनोबाथ' जेनेबा जों मोनसे जायगानिफ्राय माने गुबुन मोनसे जायगायाव थांनाय बे खोनो बुजियो नालाय। नोंथां
औ औ नोंथांनि बाथ्राखौ खोनाथाराखै।
जेनेबा जोङो दाबसे जायगानिफ्राय थांनो, खोनायाखैना नोंथां?
ओहो नांथाबाय थादों नोंथां। औ औ।
माने नोंथां जेनेबा खोनादोंना नोंथां? माने जेनेबा नोंथां जेनेबा दावबायनायनि गेजेरजों माने नों
हेलौ नोंथां औ।
हा
हेलौ नोंथां औ नांथाबाय थादों। नोंथाङा औ एसे जायगाखौ सोलायना रायलायनो हागोन नामा?
औ औ औ नोंथां। हेलौ नोंथां। जेनेबा माने जेनेबा माने जोङो
नोंथां
ओ थाबायनो थाङोबा हेलौ नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथांनि बाथ्रा औ औ दे बुंलाय
माने नोंथां जोंहा माने दावबायनायनि गेजेरजों दावबायनो थाङोबा माने नोंथां जोङो
बै माने जों जा जायगायाव दावबायनो थांगोन हमनानै ला नों सिलं थांबाय अरुनाचल थांबाय बेफोरबायदिनो बेलेक बेलेग जायगायाव थांबाय बिदि थांबा नाथाय माने नोंथां जेनेबा जोङो बै थांनाय जायगानि बा बै जेनेबा जों मिथिनो मोनो। माबाबादि जायो माबादि थायो बेफोरनि जायगायाव माबादि जायो बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो माने नोंथां। बेफोरनिफ्राय जोंहा दिनै दिनै जों जोंहाथ जोंथ जेरै जानाय नोंथा बेनो जों उनाव बेवहाय माने बेरायनो थांदों। बा माने दावबायनो थाङोबा नोंथां माने जों जा जायगायाव थांगोन। बे जायगानि बे हारिमुनि सायाव दोरोंफोरनि फिथाइयाव बिदिनो बिसोरनि हारिमुवा माबायदि जायो। माबादि दोरोंफोर थायो। बेफोरखौ माने जों मिथिनो मोनो आरो माने नोंथां। माने दावबायनायनि गेजेरजों
औ औ
थां बिदिनो जोङो दावबायनो थाङोब्ला माखासे मिथियै खोथाफोरखौबो मिथिनानै फैयो।
औ औ
दाव बायोबाथाय माने माने गुबुनफोरजोंबो माने खाथि सोमोन्दो लाखिलायनो हायो आरो माने नोंथां
माने इदिनो जोङो जों मिथियैखौ बिसोरनिफ्राय मिथिनो मोनो। आरो बिसोरनि मिथियैखौ माने जोंनिखौ बिसोरनोबो फोरमायनानै होनो। हायो आरो माने नोंथां
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां बिदिनो बिसोरनि जायगानि माबा औ थायसारिफोरखौ मिथिनो मोनो आरो।
औ औ जानाय लोंनाय बिदिनो गाननाय जोमनाय औ आरो बिदिनो जेनेबा जोंहा जायगा बेरायनानै मानि जोबोद गोजोननायबो मोनो मानि बेराय जायगायाव थांनानै बिदिनो जोंहाथ' ओरै शिलंफोराव थांबाबो अरुणाचलफोर सिक्किमफोर बेफोराव माने थान्दा ना बोथोरफ्रा माने जोंनियावथ' दा नै गरम बेफोराव थांबाथाय मोजांमोनैयो आरो नोंथां।
औ औ नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगा बेरायखो
आंथ' दा नै जेबो जायगाखौनो बेरायथ'नाय जायाखै जोंनि बे आसामनि गुवाहाटिनि मोनसे मोनसे मोननै जायगा मानिे बेफोरावनो थांनाय जादों बिदिनो जोंनि बड'लेण्ड मानि बि टि सिफोराव एसे एनै जायगा बेरायबाय आरो बिदि थ' बेरायनाय जायाखै नोंथां। माने समफ्राबो मिलायासैना औ औ थांनांगोन। थांनोबो सानो साननाया आरो ओरैजाय मालाबा आरो थांनायानो जा जायाखै आरो बिदिनो थांगोन र' नोंथां सम मोनोबा मालाबाफोर थांगोन।
औ औ ओरैनो नोंथाङा बहा बेरायनो लुबैयो गोसो आ जेनेबा
आंथ' बिदिनो नै
बिराद थान्दा थान्दा जायगाफ्राव थांनो लुुबैयो जेरै शिलंफोर ओरैजाय सिक्किम अुणना सल बेफोरबायदियाव थांनो लुुबैयो आरोना मानि नों थां माने बेफोराव थांनानै मानि एकदम खोनायो। नालाय आरो मबाइलफोरावबो नुयो नालाय बेफोरनि जायगाफोर माफोर मानि बिराद थान्दा होननायबो खोनायो बेफोराव थांनो लुुबैयो आरो। औ औ औ
ओमफ्राय नोंथां हेलौ नोंथां औ दाथ' नोंथांनिफ्राय औ दाथ' नोंथांनिफ्राय दावबायनायनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय दावबायनानै माबायदि मोनो माबायदि सोलोंथाइ मोननो हायो दावबाय नायनि गेजेरजों मा मुलाम्फा जायो बेफोरखौ मोनथिनानै मोनबाय आरो आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों
औ औ दे सोंनो हागोन दे नों औ औ सोंनो हागोन। नोंथां सोंनो हागोन।
औ औ नोंथां हेल' हेल' नोंथां।
औ खोनादों देलाय बुंलाय खोनादों देलाय बुंलाय नोंथां।
ओ नोंथाङा हेलौ नोंथांनिखौ खोनाफैयाखै।
औ औ औ खोनादोंलै बुंलाय हेल' नोंथां। अ औ देलाय बुंनाय।
नोंथाङा हाजो ओनसोलफोराव बेरायनो मोजां मोनो ना मोना?
मोनो मोनो नोंथां मोनो मोननायालाय। माने ओरैदिनो मिथिंगाफोरजों दंफां लाइफां औ
औ औ मोजां मोनो आरोना
मोजां मोनो।
औ नोंथांमोननि नोंथांमोननिथिं हाजो सेर नंगौ ना नङा नङा हाजो सेर नंगौ ना नङा नोंसोरनि जायगायाव?
बिदिनो जोंनियाव माने हाजो सेर होनोबा आथ नुय
गोजान गोजान जागोन माने नोंथाङा बै माबाखौ खोना खोनादोंना फाय
औ औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
औ बे मानि नोंथाङा बे भैरकुनदु'
औ औ औ खोनादों नोंथां थांफेरबायबो औ नोंथां खोनादों
बे भैरबकुनदनि खाथि जायो आरो ओरैजाय अरुणचल बरदार मानि ओरैजाय भुटान बेफोरनि खाथि जायोना।
औ औ हेलौ नोंथां। नोंथां हेलौ नोंथांनिखौ खोनाफैयाखै मा एसे जायगाखौ सोलायनानै रायजलायनो हागोन नामा? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ ओमफ्राय